खानादो दे।
औ नोंथाङा दासान्दि ओरैनो दङब्ला आंजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायनो हागोनदे नोंथां।
अ बिदिब्ला ओ जोंनि बर'फोराहाय ओ नाफा मखौ माबायदि बानायो। आरो बेफोखौ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे गुवार रै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन नोंथां। दा जोनो गिबियावनो ओ नाफाम बानायनो थाखाय जोंहा गिबियावनो नांगोन ना। नाया जाहैबाय गोथां नङा गोरान जानांगोन बेयो अराव अराव फोरा राननायानो जा बा सान्दुंआव फोराननायानो जा जायखिजाया जायो ओमफ्राय जोंहा बेयो ओ गो गोरान ओरैबायदि गोरान जानांगोन खिजाय स्रेम स्रेम जानांगोन आरो मानो होनबा जोङो ओ बेखौ देग्लिनो गोनां जायो नालाय नोंथां बेनि थाखाय। जोङो स्रेम स्रेम खालामना लानांगौ आरो नोंथां ओमफ्राय जोंनो बेनि उनाव नांगोन थास' थास'आबो जोंहा गोबां रोखोमनि मोनो नोंथां। दा बुंनो थाङोबा गासैबो थास'आनो होजायो होननाय बायदि दा थास' दुदालि थास' गुफुर थास' गोसोम बेफोरबायदि थास'आ गासैबो होजायो आरो। दा मोनसे मोनसे ओ जायखि जाया मोनसे बासिनानै लानांगौ जेरै थास' गोसोम बा थास' गोसोमखौ होबाय बा हमनानै थास' गुफुर बा थास' गुफुरखौ होनो नांगोन आरो। बिदिनो ओ थास' दुदालि बेबो होजायो। थास' दुदालिखौ जोंहा गिदिर गिदिर नालाय बेखौ जोङो बिगुरखौ जिरनानै ओ थुख्रा थुख्रा फिसा फिसा हानानै ओ लानांगौ आरो। ओ बेखौ साफा सुनानै बा गिबियावनो सुखानानै मोजां लेमनानै दा दै थायि बायदि खालामना लानांगौ आरो। ओ दै दंब्लाबो सुनानै ओ सुनायाव जुदि दै थादोंब्लाबो बेखौ मोजां ओ सरगार होनानै दै गैयि खालामनानै लानांगोन आरो
ओ बिनि उनाव जोंहा ओ उवाल बा
बेबायदिनो ग्रेन्डार आजिखालिथ' ग्रेन्डाराव देयो मानसिफोरा नाथाय बेबायदि ग्रे दाराव देनाया ओ बारा मोजां जानो नागिरा बेनि थाखायनो जोङो उवालाव लागोन आरो नोंथां। दा उवालाव जोङो गिबियावनो ना गोरानखौ देग्रोना लानांगोन बेबायदिनो देनानै ओ जेब्ला मिस मिस गेब्लेगोन बेबायदिनो गेब्लेनायनि उनाव जोंहा थास'खौ ओ थास' हानायखौ। ओ थास' गोसोमानो जा गुफुरानो जा जायखिजाया मोनसे। ओ थुख्रा थुख्रा हाफ्लेनायखौ एसे एसे हरगोन आरो। जाहाथे बेयो खेबसेनो हरबाथाय। माने अफारद्राय एबा बाराद्राय जानानै बियो ग्ले ओ दैग्लेग्ले जानो हागौना। बेनि थाखायनो जोङो एसे एसे हरगोन आरो ओ बेबायदिनो एसे एसे हरनानै। जोङो जेब्ला जानाय बायदि मोनगोन बा एसे। आथा आथा बा लारु टाइपनि खालामजागोन। अब्ला जोङो बेखौ ओ थास' होनायखौ बन्द' खालामगोन आरो। बाराद्राय होयोबा माने ग्लिब ग्लिब जायो आरो। बेनि थाखायनो जोङो बारा होआ। ओमफ्राय बेबायदिनो ओ थास'जों ओ। ना गोरानखौ देखांनानै जेब्ला गेब्लेयो अब्ला जोङो खारै एसे होगोन आरो नोंथां।
खारैखौ मानो होगोन होनोब्ला। जोंहा जाहाथे बियो मोजां सेवो आरो बेयाव। जाहाथे मैखुन। बा माबा मोनसे ओ जेरै एम्फौ एनला बेफोरबायदि जाया। बेनि थाखाय जोङो खारैखौ होगोन आरो नोंथां बेबायदिनो खारैखौ होनानै। आरो गोदानै मोजांहाय गारबा बा सामसफोरजों। मोजां लगायनानै बय जेनेबा मिक्स खालामजोबगोन आरो जाहाथेस बे ओ जेनेबा खारै खारै होनाया गासिबावबो मोजाङै मिक्स जायो। बेनि उनाव जोङो ओ बथलनि पयाम बा जोङो औवानि हासुं बेबायदि मोनसे रेडि खालामना लागोन जेरै औवानि हासुंबाथाय जोङो मोननै औवानि हासुंखौ होजायो जेरैहाय औवामाखाल बा औवा बै मोनसे थायोना औवा बुरखा होननाय गिदिर गिदिर औ बेखौ जोङो फारसेखै गानथि लादो ओमफ्राय फारसेखै गानथि लानो नाङा आरो नोंथां। जाय औवाया फर गोलाव गोलाव जों बेखौ लागोन आरो नोंथां। जाहाथे बुरजा हाबो बेनि थाखाय दा जोंहा बे औवाखौ मोजजां सुनानै लागोन सिङाव जिखिनि लेथ्रा थायोना नोंथां। बेखौ दैजों मोजां सुनानै जोङो एसे फोरानदबगोन जाहाथे बेयाव दै थाया। ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा जि ना फाम देनाय बेखौ जोङो नारसो नारसो मोजां सोहरगोन आरो नोंथां। बेबायदिनो सोहरनानै जोङो जरायसे एसेसो सोआलासिनो दोनगोन मानो होनबा जोंहा बेयाव माथेनो गोनां जायो नालाय। बा मोनसे सफा होनो गोनां जायो नालाय। बिनि थाखाय जोङो जलायसेसो दोनगोन। बेयाव जोङो ओ गिबियाव थालिरनि बिलाइ जे गोमोन थायो नोंथां। जोंहा बेखौ नाफाम सोखांनायनि उनाव बेखौ सो होथेगोन आरो हो-होथेनानै आरो बिनि सा सायाव जोङो ओ जों बनजों जे अर सुयो बिनि हाथ'फ्ला बेखौ जोङो दैजों लगायनानै लाथा लाथा खालामनानै लारु खालामगोन आरो नोंथां लारु लारु खालामनानै जोङो बेनि सायाव मिट मात होथेजोबगोन आरो जाहाथे बार हाबा। बिनि थाखाय मिट माथ होथेनानै ओमफ्राय जोङो आरोबाव बिनि सायाव जोङो प्लासटिक प्लास्टिक होथेबावगोन। जाहाथे बेखौबो सोरखिनो हाबावा। माने बेयाव बार हाबोबाथाय नोंथां जोंहा बे नाफामा गाज्रि जायो नालाय नोंथां बेनि थाखायनो जोङो बेखौ एसेबो बार हाबनो ओ रा सान्स होनो नाङा आरो। बेनि थाखायनो आरो सायाव जोङो प्लास्टिक होनानै दिरुं बा टिपजों खाबथानानै दोनगोन आरो बेखौ खाबथानानै जोङो मोनसे मोज जां जायगाफोराव दोनगोन खायफाया दोनो अरदाब गुदियाव खायफाया मोनसे बेबायदि आथाल थोरसि खुरै दोनग्रा बेफोरबायदि जायगायाव दोनो आरो
औ
दोननानै जोंहा बे ओ नाफामा ओ बेयो जिबा दिननि उनाव नो जा जायो नाथाय बुंनो थाङोबा जोंहा से दान बा नै दान थाम दान बेबायदि दोनोब्लाथाय गोथावसिन जायो आरो। बे जिबा दिननि उनावनो जाजायो ना थाय बेबायदि सि-जिबा दिननि उनावनो जायोबाथाय बारा टेस्टखौ मोननो थाङा आरो बेनि गो थावखौ बारा मोननो थाङा बेनि थाख खायनो जोंहा जेसेबां गोबाव दोननो हायो एसेबां गोथाव आरो बेयो। बेयो जुदि ओ नोंथाङा नै मास बा नै थाम थाम मास बा थाम दान बेबायदि दोननानै जायोब्लाथाय गामि गंसे मिथिखागोनखि आरो नोंथाङा जि नाफाम संदों आरो बेनि गोथावखौथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ नोंथाङाबो जाफेरबाय जानो हागौ ओरैबायदि गोथाव बेयो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रौइ दा नोंथाङाबो बेफोर बायदि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि फोरनि सायाव नोंथां माबा मोनसे एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां आङो
औ हागोन नोंथां औ नाफामाथ' ओ नोंथाङा बुंलांखाबाय माबायदि ओ बेखौ जोंनि ओ बर'फोरजों ओ बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोनसे जोबोद खहाबथाव गोथाव गो थाव ओंख्रि नङाहोमबा नोंथां
औ नोंथां औ
ओ जोङो बे नाफामखौ हाय ओ गोदो जोङो बांसिन न'खर न'खर बानायनानै जा नानाय खौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां ओ आथिलाव जोङो न'खर न'खर एसेबां जोङो ओ बिदि बानायनानै जानायखौ नुनो मोनलिया ओ जोङो गोदोहाय बिदि ओ ना गुरनो थांनायफोराव गोबां बिबांनि ना मोनबोयोब्लाथाय जोङो गावनि थोजासे नांगौखिनिखौ जा जानानैहाय आद्रा थाबावनाय नाखौ बे नोंथाङा बुंनांनाय बाय दि आदब ओ खान्थि बादियैहाय बे नाफामखौ बानायनानै ओ गोबाव समसिम जायो मोन होननानै जोङो आबै आबौनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनबोदों ओ बिजिनो ओ बे नाफामा ओ आथिखालावबो बयजोंबो मोजां मोनजानाय आरो ओ बयबो ओ जानो गोथाव मोननाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि आरो बे ओ नाफामल' नङा जोंनि बर' फोरा ओ संनानै जानाय बायदि रोखोमनि ओंख्रिफोर आरो गोबां दंबावो ओ जेरै' ओ अनलाजों दाउ औ ओ सबाय साम' नारजि अमा ओ बायदिफोराबो ओ जोंनि बर'फोरनि ओ जोबोर खहाबथाव ओ बयजोंबो मोजां मोनजानाय ओंख्रि ओ बेफोरखौबो जोंनि ओ बर'फोराहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ संनानै जाबोदों आरो दासिमबो जोङो बे ओ न'खर न'खर जोङो बिदि संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो जोङो ओ बे ओंख्रिफोरखौहाय जोंनि ओ न'खर न'खर संनानै जानायल' नङा जोङो बेफोरखौ बायदि ओ फोरबो खुंथाइफोरावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ बेफोरो हाबा बायदिफोरावबो ओ बाहायजानाय ओ बे अनला दाउ बायदिफोरखौ जोङो हाबा बायदिफोराव हाबानि हाथासुनि ओ खुंनायफोराव बहाय जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ नारजि अमा स संनाय बायदिफोरखौबो जोङो ओ न'खरावहाय सोरबा फोर रुंसा सारि जायोब्ला बिसोरनि ओ दाहा हेगारनाय बायदिफोरावहाय जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो औ बिदिनो ओ बे ओंख्रिफोरा जोबोर जानोबो गोथाव जोङो अनला होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बे खौ दाउजोंल' जाया जोङो ओ बायदि ओ औवा मेवाय आरो मुला गोरान बायदिफोरजोंबो जोङो अनलाखौ संनाय जायो नङा होमबा नों थां ओ बिदिनो जोङो ओ अनलाखौहाय खार बो संनानै जायो आरो जोङो ओ मोखिबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो बिदिनो जोङो अनला मो खि होननानै बुङोब्ला जों बेयावहाय ओ थाइगिर आरो जायखिजाया जोङो गो खै होनानै ओ संनाय खौ नुनो मोनो अनला मोखि होनोब्ला बेयाव ना आरो ना गोरान बायदि फोरबो होनानै स अनला मोखि संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो अनला खारै होननानै बुङोब्ला जों बेयाव ओ खारदै होनांगोन आरो ओ बे अनला खारदैयावबो जो जोङो ओ नार गोरान बायदिफोरबो होनानै संनानै जानायखौ नुनो बर'फोरखौ आरो ओ दाउखौथ' जों ङो ओ बियो जोंनि बयजोंबो मोजां मोनजानायखा अनलाजों दाउआ औ आरो जोङो ओ सबाय साम' बायदिफोरखौबो जोङो सब ओ सबायजों साम'जोंल' जाया जोङो बेखौहाय ओ दाउ जों सबाइजोंबो जानायखौ नुनो मोनो आरो सबाइजों ना गोरान ओ बा बायदि संनानैबो बर'फोरखौ जानाय नुनो मोनो आरो जोङो बे सबायखौबो जोङो दै होनानै बांसिन संनानै जायो जोंनि बर'फोरा। ओ खारदैखौबोहाय जोङो जोंनि बर'फोरा ओ गावबा गावनो न'खर खर न'खर ओ बानायनानै लानायखौ नुनो मोनो। नोङा होमबा नों थां? औ बिदिनो ओ जोंनि बर'फोरा ओ न'खरनि खाथि खालानि ओ मानसिफोरजोंहाय ज' ज'यै लोगो नांलायनानै ओ थालिर बिफांनिफ्राय जोङो खारदै बान नायनानै लानायखौ नुनो मोनो ओ बिदिनो ओ खारदै खौबोहाय न'खरावनो बानायना लानानै बेखौ बायदि ओंख्रिफोरजों ओ ओंख्रिफोराव होना नानै जोङो अनला खारै सबाइ खारै आरो ओ नारजि ओंख्रियावबो जोङो खारदैखौ होन नाय खौ नुनो मोनो आरो जोङो ओ बेल' नङा बायदि ओ हाग्रानि फ्राय जोङो मुलि हारिनि मैगंफोर ओ जोंनि ओ सुबुंफोरा ओ जि हाग्रा बंग्रा नागिरनानै जायो ओ बेफोरखौबो जोङो खारदै बायदिफोर होनानै जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो ओ जों बै ओ हाग्रा आरिनिफाय ओ हाग्रा बंग्रा बायदिनिफाय मोननाय मुलि हारिनि मैगंफोरा जेरै ओ आरो खिफि बेन्दों ओ मानिमुनि ओ हेलांसि ओ मानजिया बायदिफोरखौ जोंनि बर' आइजोफोरा ओ नागिर नानै संनानै जानायखौ नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? औ बेफोरखौबो जोङो दाउ ओ बेदर आरो ना बायदिफोरजोंहाय जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो ओ जेरै जोङो जारि बिलाइ ओ दिंखिया बायदिफोरखौबो जोङो आरो ओ थास' बिबार थास' आइथिंफोराबो जोंनि बर'नि ओ मोनसे ओ एंगार खौ हायो खाजा होननानै बुंजायो। नङा होमबा नोंथां? औ बिदिनो ओ जोबोर ओ गोथाव गोथाव खहाबथाव ओंख्रिफोर संनानै जायो जोंनि बर' आइजोफोराहाय।
औ नोंथां नोंगौ।
नोंथां बिदिब्ला